औ औ नोंथां।
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
अ आङो दासान्दि दङ ओ आङो जिरायथांनानै दङ ओ माने आङो टाउनाव थांदोंमोन नालाय
बेरायहैदोंमोन नामा नोंथां।
औ औ दसे ओरैनो बाजाराव थांदोंमोन बाजार खालामनानै फैबाय बेनिफ्राय दा जिरायना दंथैयो आरो बिदिनो।
अ ओंखाम जाखांबाय नामा?
ओंखाम आङो जाथवाखै दहाय फुङाव जानायानो दा सानजौफुनि थाखाय बाजार खालामना लाना फैबाय बेनिफ्राय दा दंथयो बिदिनो जिरायनानै।
अ ओ नोंथाङा फ्रिबा नोंथांनि नोंथांजों फंनैसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन आङो।
औ औ सावराय जागोन सावरायजागोन।
अ ओ गोदो गोदाय नुनो मोनो खोनानो मोनो ओ कारेन्ट बा लाइन गैयामोन होननाय ओ आजिखालावथ आजिखालावथ बेफोरखौ ओ दानि जुगाव गो बां ओ ओ कारेन्ट बा लाइट बेफोरनि बागै जोबोद मिथियो जोबोद ओंखारबाय नङा होमब्ला?
औ औ।
नोंथांमोननि ओनसोलावबो गोदो गोदायनिफ्रायनो कारेन्टआ सोलिबोबाय ओ दंबोखायोमोन ना दासो गोदान मुगायावहाय ओ बेखौ मोननाय जादों नों नोंथाङा फंनैसो सावराय फोरमायगोन नामा?
औ औ औ औ फोरमायनो सानो ओ जोंथ जेनेबा ओ जेब्ला जोंङो ओ उन्दै-उन्दै मोन आरोना गोदो गोदाय जोङो अब्लानि समाव जोंङो जों गोसोआव दंमोन आरोना जेब्ला जों जेब्लासिम गोसो आव दोंङो एब्ला ओ बै समनि खोथाखौल बुंनो हागोन आंङो जोंङो बिदिनो जोंङो क्लास थ्रि, क्लास फर, क्लास फाइभ बिदि समनिफ्राय जों माने ओ बै समावथ जोंहा बेफोरबादि दिनैनि बायदि दि ओ कारेन्ट बा मोब्लिब गैयामोन आरोना। बै समाव जोंहा ओ बिदिनो जोंहा मोनाबिलि जायोब्ला जोंहा खोमसि जाखायो गासै मिथिखायो जोंहा दिनै ओ हर आरो साना थाखायो। जेब्ला समाव जोंहा ओ दिनैनि बायदि जेबो कारेन्ट बा मोब्लिब बाहायनाय गैयामोन बै समाव आं जेनेबा बाहायनाय बायदिब्ला आङो केरासिनफोरखौ बाहायनो मोनबोदों जेराव जोङो साथि साथिफोरखौ जों बाहायबोदोंमोन। बेफोरबायदिनो ओ सा थियाव जेनेबा जोङो ओ जोङो फाथो फाथो बा मायबा जिफोर खौ जोङो बिसिनानै मोनसे फिसा आरोना जेनेबा बेफोरबायदि जोङो अर लागायनो हानाय बायदि जोङो बेवहाय केरासिनखौ सोमनानै साथि बा बथलफोराव जोङो बथल खफाफोराव जोङो ओ दान सुफ्लंनानै बेवहाय ओ हिखौ एसे गोरा खालामनानै साथि लागायना दोननाय जायोमोन आरोना। बिनिफ्राय बेवहाय जोङो केरासिन सोनाय नुनो मोनोमोन जोङो बै समावथ केरासिनखौनो जोङो ओ बायनो हायामोन आरोना एसे गोब्राब जायोमोन बेफोरबायदिनो जोङो केरासिनफोरखौ बायबाय बिदिनो केरासिन बाहायनानै जोङो ओ बाहायबाय साथिफोरखौ बाहायनानै जोङो ओ जों जेब्ला मोनाबिलि समाव फरायनो जिरायो बा ओंखाम ओंख्रि संनो संनायनि खोथा यानो बुं दिनै गोबां खस्थ जायोमोन आरोना गोदो गोदाय जेनब्ला जोंहा आइमोना ओंखाम सङोमोन नखराव जोङो गासैबो ओंखाम सङोब्ला बेवहाय नुवामोन आरोना हराव जेनेबा सारायाव मा होदो होआखै मा एम्फौ बारसोमदो बारसोमाखै। बिदिनो साथिफोरजोंसो नायनानै जोङो संनानै जानो गोनां जायोमोन ओ लोगोसेनो जों बिजाब फरायनायनि खोथायावनो बुंदों जों दिनै साथि ओ साफायाव गंफा गंफा जोङो होयोमोन आरोना साथिफोरखौ जोङो बिदिनो बाहायनानै जोङो बिजाब फरायबोदों। लोगोसे नो दिनै हरनि खोथा जायखि जाया खामानियानो बुं साथिफोरखौ लानानै जों मावबोदों लोगोसेनो लेम्प मोनसेदोंमोन आरो लेम्प ओ जेराव जोङो ग्लास सोनाय नुयोमोन। बे बे लेमा खिन्थु एसे माने जोंनो सोरांखौ बांद्राय होयोमोन। बिदिनो जोङो सोलिबोदोंमोन गोदो गोदायनिफ्रायनो बिनिफ्राय ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा ओ जिहेथु ओ नोंबोथ मोनबोदो जानो हागौ ओ साथिफोरनि बाहायनाय बा दिनै ओ माबायदि सोलायबोखो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ नोंथां थारैनो। ओ ओ जोंनि ओनसोल थोरावबो ओ जोङो जेब्ला उन्दै उन्दैमोन अब्ला ओ जों उन्दै उन्दैब्ला ओ बेफोरबायदि कारेन्टनो गैखायामोन आरो। ओ जे जेरावहाय जोङो दा नुनो मोनदों कारेंआ जोबोद ओ एभेलेबेल ओ बे कारेंआ दासिमबो जेरावहाय गामि गोथौ बे बेयावहाय सहैनायखौ नुनो मोना जोंनि ओन ओनसोलाव।
औ औ।
ओ जेराव जोंनि टाउन एरिया खाथि ओ बे लाइनावसो दाबो कारें कारेंआ मोननाय जादों आरो गोदो गोदाय बुंनोबा जोङो नोंथाङा जेरै दा होनदों बाथि बा साथि ओ बेखौ जोङो सावोमोन।
औ औ।
गोदो जोंनि ओनसोलाव केरासिन होननायखौ जोबोद एभेलेबेल मोनोमोन ओ दानि जुगावथ जोङो केरासिनखौ जेब्ला कारेन्ट फैदों अब्लानिफ्रायनो जोङो बे केरासिनखौ नुनोनो मोनला।
औ औ औ नोंगौ नोंथां।
दखानफोराव ओ बायबानो मोनला बायोमोन दाना बायनो होननानै थांब्लाबो बे दखानावहाय केरासिनखौनो मोननाय जाला।
औ औ
जोंबो बिजाब फरायनोबा माबा मोनसे मावनोबा मावनोबा जोबोद खस्थमोन ओ जोङो गोदो गोदायथ बांद्राय बेफोरबायदि मबेल मबेलनि जुगबो नङामोन आरो बेफोरबायदि टर्च बा ओम ओ सलारबो बांद्राय एभेलेबेल गैयामोन होननानै मिथिनाय जायो।
औ ओ
आरो जोङो जोबोद खस्थयैनो बिजाब फरायबोदोंमोन आरो जोङो बुब ओ आलारि बाथिखौबो जोङो आवा खुन्दुंजों आरो थाव गोथ थां होनानै जोङो बेखौ फोजोंनानै बेजोंबो बिजाब फरायबोनो मोन्दों आरो।
औ औ
आरो जोङो साथिफोरखौ बो बाहायबोनो मोनदों ओ फाथो दि ओ फाथो दिरुंनिखौहाय केरासिन होननानै बेफोरबायदिनो लगायबोनोखौ मोनदोंमोन आरो। आथिखा आज खालावथ दानिया लाइट आरो। गोबां रोखोमनि लाइट बा माबा बायदिनो नुनो मोनो आजिखालि खोमसिखौनो थानो मोननाय नुनाय जायाखैया
औ औ औ।
ओ गोदो गोदाय होनोब्ला बेफोरबायदि जोंनि ओनसोलावथ' टर्सफोरखौ बारा नुुनोनो मोननाय जायामोन आथिखालावसो गोबां नुनो मोनो आरो आरो जेरै सिगां गोदो बेफोरबायदि जोङो जेरै दा एनड्रड मबाइल सालायो बेफोरबायदिबो सालायनायखौ नुनो मोनामोन नखिया फिसा फिसासोमोन।
औ औ औ औ नंगौ नोंथां
औ जोङो नखिया मबाइलखौ जोङो फिसा फिसा जोङो बेफोरबायदि टर्चबो सुनो हायामोन आरो
औ औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ दासिमबो केरासिनखौ मोननाय जायो नामा
औ-औ जोंनि ओनसोलावथ ओ दा एसेबां बांनि ओ मोननो थांला मानो होनना बुङोब्ला दिनैथ जोंनि गेजेराव ओ केरासिननि बाहायनाया जोबोर खम जाबाय ओ जायनि जाहोनाव दिनै केरासिना ओ गोदो गोदाय फैयोमोन अब्लाबो बि बिदिनो बाहायनाया जोबलांनायखाय दामाने रावबो लाबला नागिरा केरासिनफोरखौ। दा बेफोरबायदिनो जोङो मिथ मिथिबाय जेनेबा माबायदि बाहायबोदोंमोन गोदो गोदायनिफ्राय नाथाय ओ दिनैनि समाव जों नुनो मोनदों जोङो दिनै मोब्लिबनि बाहायनाया ओरैबायदि दिनै जौगा हबाय दिनै जोंनि बेफोरबायदि ओ दुखुनांथाव गोदो गोदायनि जों जिहेथु सा ओ बेफोरबायदिनो जोङो ओ केरासिन नङाब्लानो बा जोङो हरनि समाव जों खोमसियै थानो गोनां जायोमोन बेफोरखौ दिनै बिगियाना दिनै ओ सुबुं माहारिनि दिनै बेैबायदि मेलेम जिबि जाबोनो हमबाय जेराव जोंहा गोबां दाजेम दिनै दिहुननो हा जों दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनै मोब्लिब दिहुनदों जोङो दिनै दैनिफ्रायनो जोङो दिनै ओ मोनसे मोब्लिब दिहुननाया बे जोंनि थाखाय गोबां सोमोनोनांथाव आरो दिनै ओ बुंनो थाङोब्ला दिनै ओ हरावबो जोङो सान बायदि खामानि मावनो हायो दिनैनि समाव दा बेफोरखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो जोबोद ओ दिनै जौगादों जों दिनै दानिसो नोंथाङा बुंदों दिनै मबाइलफोरखौ बाहायदों होननानै दिनै जुदि जोङो मोब्लिब गोहोखौ जुदि जो-जों दिनै दिहुननो हानाय हायामोनब्ला दिनै जों माब्लाबा मबाइल सालायनो हानाय नङामोन अब्ला जों जुदि मबाइल सालायनो हायाब्ला अब्ला जोङो दिनै गुबुन गुबुन गोजान गोजान जायगाफोरनि खौरांखौ जों माब्लाबाबो मोननाय नङामोन आरो लोगोसेनो जों दिनै ओ मबाइलनि गेजेरजों बा जों दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों गोबां रोखोमनि जोङो सोलोंनानै लानो हादों। नि गेजेरजों जों दिनै ओ गावनि थांना थानायनि राहा लामाखौ जोङो ओ गोरलैयैनो दिहुनना लानो हादों दा दिनै मोब्लिब गोहोनि बाथ्रा बुंनो थांदों दिन दिनै दिनै बिग्याना ओरैबायदि जौगाबावबाय जेराव जों सलारनि खो थां बुंदोंमोन नोंथाङा दानियो दिनै ओ जों समनि गेजेरजों गेजेरजोंनो जोङो ओ मोब्लिब दिहुननानै लानो हायो अब्ला बेफोर दिनै ओ गोबां जों गारि मथरखौनो बुंनो हायो जों गारि मथरफोरदि जों दिनै मोब्लिबजोंनो दिनै ओ खारो जेराव जोङो हा सिंनिफ्राय बायदिसिना खनि मुवाजों दिनै थाव दिहुननानै दि दिनै जोङो ओ बिनि गेजेरजोंनो जोङो गारि मथर बाहायदों जेराव जोङो ओ हान्था मेलानि बेलायावबो जोङो ओ गोबां रोखोमनि जों गोजान गोजान जायगा थांनो हादों जोङो बेरायनो हादों जोङो माब्लाबा समाव सोरबा जुदि बेमार आजार जायोब्ला अब्ला जो जोङो बेफोरबायदि मोब्लिब गोहोनि थाखायनो जों दिनै बायदिसिना जों गारिफोराव थांनो हादों बा जों दिनै एम्बुलेन्स बायदिफोरखौ जोङो गोरलैयैनो ओ लेंहरनानै थांनो हायो जों दिनै बे मोब्लिब गोहोनि थाखायनो जों दिनै बायदिसिना जों दिनै ओ गोबां रोखोमनि दावगानो हादों जेराव जों दिनै ओ जा थासारियाव दङमोन जानो हागौ ओ बे थासारिसिम जों सौफैनाय नङामोन बे मोब्लिब गोहो गैयाब्ला। बे मोब्लिब गोहोखौ ओ गोबां जोंनि समाव ओ दिनै बाहायबाय दा रावबो बाहायै गैया दा जोंथ दिनै रायज्लायबाबोथ ओ बेयो जोबखाया जिहेथु ओ जोंहा जिहेथु समाबो गैला दा नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा?
औ नोंथां ओ जेबो बुंथनाय जानाय नंला मानो होनबा जोंनि समाबो जानानै फैबाय।
औ औ औ।
थाङा फोरमायनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ औ औ दे दे नोंथां
औ दे।
औ दे।